हेल' खोनादों नना नोंथां अ नोंथां खोनादों जोङो आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां? माने नोंथाङा फ्रि दङबा अ
औ आं फैनो दङ नोंथां
दे दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाव ओ जोंनि आयदायाथ' ओरै गामि आरो नोगोरनि सायावमोन आरोना मा। मा नुनो मोनदों नोंथाङा बेनि सायाव एसे माबोरै सोलायबोदों बेनि सायाव एसे। सावरायनो हागोन नाम नोंथां?
नोगोर ओनसोल आरो गामि ओनसोल हिसाबै ओ दा जोङो गोबां फारागखौ नुनो मोनो। दा नोगोर ओनसोलावथ' दिनै गोबां टेक्न'लजिखौ जा सोलियो दा नोगोरोल
औ औ दे बुं नोंथां बुंनोसै। नोंथां हेल'
हेल' नोंथां। हेल' हेल' नोंथां। हेल' हेल नोंथां खोनादों ना? हेल
हेल'।
हेल' नोंथां अ औ नोंथां फंनैसो बुं दे हायोब्ला। औ खोनादों नोंथां खोनाबाय। दे।
दा बाथ्राया जाहैबाय ओ नोगोर ओनसोलाव थायोब्ला जोङो गोबां
औ। खोनादों नोंथां नोंथां।
ओ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो गारिखो नांगोबानो जोङो मोनबोबो।
नंगो नोंथां औ। ओ सुबिदा दं आरो औ। ओम। नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथांनिया टावारा एसे उसुबिदा नामा नोंथां नेट नाङाखै नामा।
हेलौ नोंथां खोनाबाय औ। नोंथां ओनिफ्राय दाथ' जों टाउन एबा गामि ओनसोलनि सायाव सावरायदों नालाय। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गाम मि ओनसोलाव जाहाथे हान्थामेलानि राहाया खम माने नोगोर ओनसोलाव बांसिन बेनि अनगायैबो नोग गोर ओनसोलाव गोबां माने सुबिदाखो मोननो हायो आरो।
जेराव ओ बहाबा थांनो गोनांब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गारि मथरनि सुबिदा आरो आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो माने बहाबा थांब्रबनो गोनांबा अन लाइनावनो उबेर बायदि खालामनानै नोंथाङा जेराव
गारि मथर थांसयै जायगायाव थाब लानानै थांब्रबनो हानाय बायदि सुबिदा माने बेखौबो दं बेनि अनगायैबो ओ बेराम आजार जायोब्ला मोजां मोजां हस्पिटालनि राहाबो दङ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों। ओ बेनि अनगायैबो टा ओ गो टाउन ओनसोलाव गोबां गेदेर गेदेर बांला माने बिल्डिं नफोरखो नुनो मोनो आरो। जायफोराव गामि ओनसोल नि सुबुंफोराबो फायनानै थाफैयो भारा लानानै। ओ हेलौ नोंथां। औ नोंथां नोंथांनिया टावारा एसे प्रब्लेम नामा नोंथां नेटा।
आंना प्रब्लेम नङा नोंथां।
औ नोंना खोनादों। ए ए ओ खोनादोंना नोंथां?
खोनादो आङो खोनादो नोंथाङा बुंबाय था।
औ औ जागोन नोंथां औ माने बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गामि ओनसोलाव हान्था मेलानि माने राहाया खम माने नोगोर ओनसोलाव बांसिन आरो बेनि अनगायैबो न बांनि सुबिदायाबो मोजां माने टाउन ओनसोलाव आथिखालाव टाइल्सनि न बां दङ बेनि अनगायैबो बेयाव दैनि राहा लामा दङ गिदिर गिदिर बांला न बिल्डिंफोरनि सुबिदा दङ नोंथां डाक्टार माब माबि लोमजाब्ला साजाब्ला थाब फाहामनो हानायनि सुबिदा दङ माने गोबां फार्मासिस्फोर दङ बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि सायावबो गोबां गेदेर गेदेर इनस्टिटिउसन बा फसंथानफोर दङ नोंथां बेनि अनगायैबो फोराव सोलोंनानै टाउन ओनसोलनि मानसिफोरा गोबां माने मोजां मोजां सोलोंथाइ लानो हादों आरो ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोलनि बुङोब्ला
गामि ओनसोलावथ जोंहा माने बांद्राय बेबायाददि डेभलपमेन्ट नङा नालाय बेनिखायनो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा थांलाय फैलायनि थाखाय- साइकेल फोरफोरखौ नुबायो आरो बेनि अनगायै खायसे खायसे हानाय माने बाय गोरों थाखा फैसा गोनां धोनि नखोरफोरा गारि मथर लानायखौबो नुनो मोनो आरो खायसे खायसे गैथारिफोरा बा एसे खामानि मावनानै जाग्राफोरा जेरै सेकेणड हेणड गारिफोर बायदि बाइक स्कुटि बायनानै लानानै सान खालायो आरो बेनि अनगायैबो सासे सासे हानायफोरा स्कुटिषोरखौनो बायनानै लायो दा आथिखालाव गामि ओनसोलावबो आइजोफोरा माने टाउननिखौ नुनानै जायफोरा गावसोरनि गथ फोरखौ फरायसालिफोराव माने लाङो बिसोरो माने स्कुटि बायनानै लायो आरो माने जायफोरा नखरा हायो। बांसिनानो गामि ओनसोलाव साइकेलखौनो सालायो आरो दा गामि ओनसोलनि ओनसोलाव आरो जोंहा आबादखौ मावनानै जायो माने टाउन ओनसोलनिफोरा आरो बिजनेस मावो सोरहाबा सोरहाबा दखान गला खुलिनानै लायो। आरो खायसे गोरों गोराफोराथ माने? माने अ साख्रिआवला साख्रिफोर नागिरनानै लायो नोंथाङा बुंनाय बायदि बेनि अनगायैबो खायसे खायसेया माने खामानि मावनांगौ। गामि ओनसोलनि मानसिफोरा टाउन ओनसोलाव थांनानै आरो टाउननिफोरा साख्रि मावा माने बिसोरो खामानिखौ दिहुननानै होयो आरो माने गामि गामि ओनसोलनि फैनाय मानसिफोरा जाहाथे बेखौ लन मावनानै जानो हायो बे बेनि अनगायैबो बिसोरो बिजनेसाव बांसिन गोसो होयो। बेबदिनो टाउन ओनसोलाव गोबां गेदेर गेदेर बिजनेसमेनफोरा थायो आरो गामि ओनसोलावथ जोंनिया आबाद मेसेंनि आबाद दैज्लांनि आबाद बेफोरखौनो मावनानै जायो रांखान्थियावबो बांद्राय जौगानाय नङा
दा नोंथांनियाव गामि आरो टाउन ओनसोलनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथि बिदिब्ला फंनैसो बुंनो हागोन नोंथां नोंथां फंनैसो बुंगोन ना नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथि थानायखौ औ हेल' नोंथां हेल' नोंथां नोंथाङा बुंगोन नामा माबाफोर नोंथां
औ गामि ओनसोलनि बागै आं एसे फोरमायनो
औ दे नोंथां बुं दे खोनादों दे नोंथां खोनादों
औ दा गामि ओनसोलाव होनना बुङोब्ला गिबियाव जोङो हान्था मेला बे हान्था मेलाया गोबां मोजां जायाखै बा जोंनि थांलाय फैलाय लामाफोरा दासिमबो पाक्का जानायखौ नुनो मोना
नंगौ नंगौ नोंथां
दा जायनि थाखाय जोङो गारिफोरखो नङा हबा गारि सालायनो थाखाय जोंहा मोजां लामा गैया नालाय बेखायनो जोंनि ओनसोलफोराव बास गारिफोरखौ जोङो खम नुनो मोननाय जायो आरो फारसेथिं जोङो टेम्पु गारि बा बायदिसिना गारिखौ जोंनि गामि बिथरा गामि सिं ओनसोलसिम लांनो जोंङो हाया जिहेथु जोंना लामाया मोजां नङा नालाय दा बेखायनो गामिया बेबायदिनो उन जानानै दङ आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जिहेतु नेटवर्क मबाइल डिजिटेल मुगा दा जिहेतु गामि ओनसोलफोराव मोजाङै नेट नाङा खायसे खायसे ओनसोलफोराव मोजाङै नेट नाङा जायनि थाखाय जोङो इनफर्ट कमिसन मोननाय बा साख्रि बाख्रि नागिरनायनि जि खौरां जि सुबिदा मोननाय दा बेफोरफोरखौ गामि ओनसोलाव जोङो मोननाया एसे गोब्राब जायो आरो दा फारसेथिं बुंनो नो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव बांसिनानो न'फोरखौ हानि जों बानायना लानाय जायो दा बेबायदियैनो बांसिनानो जोङो गावनि थोरि न' बा जिगाबनि न बानायना लानाय जायो दा खायसे खायसेया हानायफोरा लुहांबाय जिहेतु गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिन आबाद मावनानै जानानै न'खर खुंना थायो
नंगौ नोंथां
बुङोब्ला जिहेथु लामाफोरानो जौगाखायाखै नालाय बेखायनो गामि ओनसोलनि सुबुंफोराबो सोरबा हानायफोराबो गारि बायनो जि सुबिदाखौ लानो नागिरा आरो जिहेथु लामाया मोजां नङा
नंगौ नंगौ
दा बेनिफ्राय आरो बेफोरबायदिनो जोङो रुजुनानै नायोबा ब्ला नोगोर ओनसोलफोरा गामि ओनसोलनिख्रुइ जोबोर साबसिन आरो नोगोर ओनसोलाव थायोबा गोबां खाबुखौ मोननो हायो ओ जायनि थाखायनो नोगोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जौगानायफोराबो बांबोगासिनो ओ दङ' ओ दा बेफोरखौ ओ खायसे खायसे नोजोर होनानै ओ खाफा खानै नोगोर ओनसोलदों रुजुनायनो ओ मोनसे गोजौ सोलोंथाइ लानानै गामि ओनस सोलावबो साफा सानै साफा सानै ओ सुबुङा जौगानायखो नुनो मोनो। ओ थेवबो जोङो नोगोर ओनसोलफोरनिख्रुइ एसे खम जाय
दा ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबा नोंथां दा जोंनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'निसै नोंथां
जागोन दे नोंथां सम थायोना ओम दे जागोन दे नोंथां उनाव लोगो मोनगोन दे न
औ